हेल'
ओ हेल' नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादो नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
अ फ्रि दंथ'यो दे नोंथां
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
अ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव ओ दैज्लाङाव ओ माइ आबादखौ माबायदि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
औ
दाथ' दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बो थोरानो सोलिगासिनो नंगौ ना? जोंनियाथ' दैज्लां बोथोरा मे जुन जुलाइआवनो सोलिबाय थाखायो जेनेबा बेयावनो दैफोर जाबोला जोंनिया हालेवनानै मोखौजों बा टेक्टरजोंबाबो हालेवनानै जोंनिया खैथाखो फोयो
औ नंगौ
उम बिदिनो ओमफ्राय खैथाया आरो जौबा जोंनिया खैथाखौ फुनानै ओ माहोनो बेखौ ओ जाय दुब्लियाव टेक्टरजों हेवना दोननाय हाखौ बेयाव जोंनिया हाखौ फोमोननानै माइखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ औ ओ नोंथाङा मि थिनाय बायदिब्ला ओ मा मा मुंनि माइ आबाद दोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जोंनिया माइयाथ' बायसमुथि गायो जोसा गायो माइब्रा गायो आरो बिदिनो बायदिसिना माइ दंबोसोयो आं ओरै नामखौथ' मिथिजोबा।
एबा ओनसोलाव गोदोनि बायदि ओ मोसौजोंनो हालेवनायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा नोंथां?
औ सोरबा सोरबा न'खरफोराव मोसौ मोसौफोरालाय दाबो दोङो मोसौदोनो एवो। खिन्थु दानिया फ्रायानो ओ ट्रेक्टरजों एवो आरो ना
औ नंगौ।
बा हाल वेला
औ। ओ थिग बेबायदिनो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ दा दैज्लां बोथोरावथ' गासैबो गामि एबा ओनसोलाव माइखौ होनो गायजोबो बुंनो थाङोब्ला ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ मेस सें बोथोरावसो माइ गायनायखो जोंनो नुनो थांनो नंआ होनबा नोंथां?
औ औ।
मानोना बिसोरनियाव मेसें बोथोरावसो दै जायो आरो जोंनिया मेसें बोथोराव दै जाया दैज्लाङावसो दै जायो नङा होमबा।
औ औ।
बिबदिनो जों माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनि गिबियाव खोथिया नांग्रो नङा होमा नोंथां? औ ओ बेख खुथियाखौ ओ जों फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइलि नांग्रोगोन। बेमाइलिखो जोङो गोदो ओ सिगांनि माइ बोराइखौबो दोनजायो आरो जों बायनानैबो लाबो बे माइलिखौ जोङो खाथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो ओ फाथोनि बस्थायाव जों सोनानै बेखौ फुख्रि एबा दंग'फोराव सोमना दोनो आरो नोंथां हरसे नङाबा हरनै।
औ औ।
बिदिनो बे माइलिखौ जों बोखांनानै जोङो बिबदिनो मायबा मोनसे ओ बस्थाफोराव लखबना दोननानै जोङो थालिर बिलाइखौ जों खोबनानै दोनो जाहाथे बियो गाजा अरनायनि थाखाय। थिक बेबादिनो हरसे हरनै थानायनि उनाव जोङो ओ बे ओ माइलिखौ जोङो फोथाराव फोनो थाखाय जों गिबियावनो फोथार एबा दुब्लिखौ हालेवग्रोना लानांगोन नङा ओमबा नोंथां?
औ औ।
बिब्दिनो जोङो बे ओ ओ माइलिखौ लानानै जोङो दुब्लि एबा फोथाराव जोङो सस्र सास्राव जेनेबा फैयो आरो जिब्ला बे खोथिया ओ खोथिया जौनो थाखाय जोंनो दान मोनसे नांगोआनो। दान मोनसे नङाबा बिदिनो मोनसे खावसे नांगो।
औ औ
थिग बेबायदिनो ओ जोङो बे खोथियाया जौब्ला जोङो दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोयो फोमोननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव माइ गायहैयो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनिया ओ मोसौजोंनो हालेवोमोन। दाथ' बिबदिखौ बिबदिखौ नुनो थांला बांसिनानो खमायजोब बाय ओ बिनिफ्रायथ' दा बांसिन जों ट्रेक्टरजों ओ हालेवनायखौसो नुनो थाङो। बे खोथिया फोनाय ओ फुना दोननायखौ जोङो फोथाराव एबा दुब्लियाव गायो। गायनायनि उनाव जों बे फोथारावथ' दैनि गोनांथि जाबाय थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ
बे दैखौ जों बुथुमनो थाखाय जों बे आलिफोरखौबो मोजाङै खोनांगोन।
औ
बिब्दिनो जेब्ला बे माइआ एसे जौवो जों बे ओ माइयाव हाग्राफोर जानायखौ जोङो ओम फुनानै होयो। आरो नांगौ बिबांनि हासार सार नानै होयो। बिबदिनो जेब्ला माइया मोनो। जों बे माइखौ जों हानानै जोङो न' फारसे लाङो न' फारसे लांनानै जोङो मारानानाय नायो गोदो गोदायथ' जोंनिया मोसौजोंनो मारा नायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दाथ' बेफोरखौ जों नुनो थांला बांसिनानो मेसिनजों एबा ट्रेक्टरजोंसो नायो। गामि एबा ओनस लाव ओ दाबो गोदोनि बायदि मोसौजोंनो मारा नायो ना नोंथां
दानियाथ' बिदि नुनो मोनला नोंथां। दानियाथ' सबबो टेक्ट टरजों टेक्टर नि बै मेसिन थायोना मोनसे बिदिजों जो दानिया माइफोरखौ नायो आरो ना आगोलनि बायदिथ' बिदि मोसौजों जा सेटलायाव नानाय नुनो मोनलिया
औ नंगौ
आगोलनिजों दानिजों बहुद सोलायबाय आरोना नोंथां आगोल जेरैमोन बिदि दानिया नंलिया
ओ गोदोनि ओ ना जेनेबा मोसौजों हालेवनाय आरो दानि ट्रेक्टरजों हालेवनायजों जोबोद फाराग दोङो नोंथां मानोना गोदोनि ओ मोसौजों हालेवनाय दानि दुब्लिफोरा बिदि मोजाङै मोनला आरो ओ टेकटरजों ओ टेकटरजों हालेवनाया जोबोद बारा मोजां जाया आरो नोंथां
औ
औ
औ बिदिनो टेक क्टर आरो मोसौजों हालेवनायखो नाय थांबाथ' बहुत फारागथि दङो नं गौना आगोलो जेने बा मोसौजों हालेवबा थ' हाया जोबोर मोजाङै नो मोनोमोन दानि आरो टेक्टरनि बै एवग्रा माबाजों एवबोला हाया मबेखैबा मोनो बबेखिबा मोना बिदिनो थुख्रा थुख्रि थालाङो आरोना बिदिनो माइ गायनायाव माइ गायग्राफोरा खस्थ' मोनो
औ नंगौ ओ औ गोदो गोदाय आरो बांसिनानो जोंनिया ओ न'खरनि ओ न'खरनि सुबुंफ्रानो बांसिन जोंनिया माइखौ गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नों थां न'खरनि ओ दानियाथ' बिबदि गायनायखौ नुनो मोनला जों गुबुन गामि एबा ओ गुबुननि मानसिफोरखौ लाबोनानै जोङो हाजिरा एबा खामला होनानैसो माइ गायनायखौ नुनो थाङो आरो दानिया नोंथां
औ औ।
औ थिग बेबादि बेबादिनो जेब्ला जों माइ गायखांनानै जों जेब्ला मारान नाखाङो, मारान नानानैथ' जोंनिया जिगाब जायो, नङा होमबा नों थां। बे जिगाबखौबो गोबां खामानियाव बाहायनायाव जेब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव मोसौ थाखाय गांखो महरैबो बाहायो। बिब्दिनो जोङो ओ बिदिनो मा होनो बेखौ उम हालदै आरो हाइजें आलु गायनाय बिदि गायनायफोरावबो जोङो बे ओ जिगाबखौ बाहायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिब्दिनो जोङो मैखुम ओ मैखुम गायनायावबो बाहायो।
औ।
बिब्दिनो ओ जों बे जिगावखौ फाननानैबो रांबो आरजिनो हायो आरो।
औ।
ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला जों जेब्ला दैज्लांनि ओ आबाद खौ मावखाङो जेब्ला माइखौ गायखाङो बेनि उनाव ओ नोंसोरनि गामि एबा ओनसोलाव मायाफोर उफ ओ आबाद मावो नामा नोंथां? माइ गा
औ आबाद मावनायखौथ' नुनो मो नो। जोबोद रोखोमनिनो आबाद मावो। माइ गायखांनायनि उनावबो मेसें बो थोराव। जेनेबा सोरबाफोर आलु गायो। सोरबाफोर बेसर फैयो, बिदिनो म टर ओ सिबिं बायदि आबाद मावनायखौ नु नो मोनो आरोना। माइ गायखांनायनि उनावबो। बेबादिनो आल आगोलनि बायदिथ' दानिया नंलिया नालाय। बेनिखायनो आगोलथ' जोंनिया बिदिनो लोगो लोगो बिदिनो जेनेबा नों दिनै जोंनाव फैथ' माइ गायनो जेनेबा आं गाबोन नोसानाव थांगोन बि बिदिबो जालायोमोन। दानिया बिदि जालायला आरोना। दानिया फैसा नङाबा रावबो रावनियावबो खामानि मावनो थांलाया माइ गायनो थाङा आगोलसो औ औ औ आगोलथ' सावरिजों सावरि जालायो मोन। दानियाथ' हाजिरा नङाबा जाला।
औ नंगौ। ओ नोंथांमोननि जेनेबा गामि ओनसोलावबो बिब्दिनो सोलियो आरो ना नोंथां? जेनेबा गुबुननिफ्राय माने हाजिरा गायनो मानसि लाबोयो नामा नोंथां बिदिनो?
अ दानियाथ' गुबुननिफ्राय माने दानिया बयबो फैसा नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बयनिबो न'खरनिफ्राय सासे सासेबाबो सोरानिबा बिमा सोरानिबा बिमा सोरानिबा बिब' बिदि ओंखारबोनानैनो दुब्लि फोथाराव माय गायनो थांनो गोनां जायो आरो ना। आगोलनि बायदिथ' नंलिया नालाय बेनिखायनो दानिया बयनोबो फैसा नांगौ जायो बेनिखायनो जोंनिया जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो। अब्ला जोंनिया माइ गायनानै फैसा आरजियो आरो ना। नोंथां मोननिखि दैज्लां बोथोराव माबायदियैहाय माइ गायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोराव बिब्दिनो माइ गायो गोदो गोदाय न'खरनि मानसिफोरानो जोंनिया गायोमोन आरो गोदो मोसौजों हालेवनायावथ' बिदि एफा बिगासे बिगानै हा बिदि खेबसे लागायनो हालेवनानै गायनो हायामोन। मोन नालाय नोंथां गोदो बिदिनो दिनै एसे एसे दब्लायसे दब्लायनै गायलाय गाबोन एसे दब्लायसे दब्लायनै गायलाय बिदिसो गायोमोन नालाय। बेनिखायनो गोदो न'खरनि गोजाल' गायोमोन आरो। दानियासो जोंनिया बुंनो थांङोब्ला टेक्टर जों खेबसे लागायनो गोबां बिगा हा होना नै ओ हेवनो हायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो ओ मानसिफोरा दानिया खहसखौसो नागिरो नालाय बिनिखायनो टेक्टरजों माखासे हा थांनानै माखासे हाजिरा खामला लगायनानै उम खेबसेनो गायो आरो गायनाया नोंथांया जोंनियाव।
औ।
औ बि बि नो बे गायनायफोरनो ओ जों फुंनि ओंखाम आरो सानजौफुआव ओंखाम होयो आ आरो बिदिनो साहाबो होयो। बिदिनो ओ गायखांनायनि उनाव जेब्ला गायखाङो अब्ला बिसोरनो ओ फैसा होयो आरो नोंथां। गोदोनि बायदि गोदोथ' बिब्दिसो नेम दोङोमोनो बिदिनो माइरं ओ बिनि गायनायनि बदला माइरं हर नाय बिदि थिनि ब्बिबदि हरनाय नेम दङमोन। नो आरो गोदो किन्थु दा बिब्दि गैला। औ ओ। बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना ओ समाव जाना फैबाय नङा हनबा नोंथां?
अ अ नंगौ नों
औ। नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय आंबो नोंथां नोंनिसिम।
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।